दान्दिसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
आं नोंथांजों मोनसे बेसेन गोसा सावरायनो सानदों।
बेसेन गोसा औ।
बे टपिकनि मुं नामानो जादों आबहावा।
औ।
जोंनि सुबुं माहारिया दा थांनानै थाबोदों।
औ।
जाउनाव जों बायदिसिना मुवा बेसाद बाहायबोनोबो हमदों।
औ।
बे मुवा बेसादनि गेजेरजों आबहावाया माबोरै गुबुंले जानो हागौ एबा सुबुंनि थाखाय मा बायदियै आबहावाया गुबुंदों। बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ। दो आ' आखौ बुंनाय बुङोब्ला जोंहा आबहावाया सिगांनिस्राय एबा गोदोनिफ्राय गोबां गेब्रेंलांबाय एबा गाज्रि जालांनो हमदों आङो बैफोर माबोरै गा ज्रि जादों होनना बुङोब्ला आं बुंनो सानोदि जोंहा बिफां लाइफां दानफायनाय एबा जोंहा सुबुंजों लोगोसे गारि मथर नि बिबाङा बांनाय एबा फेक्ट्रि इन्डास्ट्रि बैफोर बांनायजों बैफोर जे बार गेब्रेंनाय एबा आबहावा गेब्रेंनाया जादों आरो।
औ नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों दि बेे सुबुं माहारि बांनायनि जाउनाव जोंनि गोनांथि बांबोनायलाय
औ।
लो हमनानै ला जोंनि बाहायबोनाय आइजें आइला जानाय लोंनायनिफ्राय हमनानै
औ।
दा जोंनि मुवा बेसाद बाहायबोदों। प्लास्टिकनि आइजें न' लुनो थाखाय सिमिट लेखा बिलाइ बेफोरखौ जोङो दारिमिननिफ्रायसो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बे लेखा बिलाइ जा जों फरायनायाव बाहायबोगासिनो दं बेफोरखौ जों बानायनो थाखाय गोबां बिफां लाइफाङा गावनि जिउखौ बोलि होनाय बायदि जानानै फैदों।
औ।
जायनि जाउनाव जों गांसे लेखा बिलाइ बानायनो थाखाय गोबां बिफां लाइफां दानफैनो गोनां जानानै फैदों।
औ।
जौगाखांनाय हादोर महरै जायहा गियान गैया बेहा जौगानोबो हाया।
औ।
बेनि थाखायनो जोङो गावखौ साबसिन बानायनो थाखाय बिजाब फरायनाया गोनांथार।
औ।
बेनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनानै बेनिफ्राय बिजाब महरै बानायनानै जों इयुन जोलैनि रोंगौथिनि थाखाय फोरोंबोगासिनो दं। सुबुं माहारिया मोन्थिगौदि बिफां लाइफां जोंनो अक्सिजेन होयो जोंनि आबहावा गुबुंनायखौ होबथायो थेवबो मोनथि फिनानैबो मोनथियो बायदि सुबुं माहारिया बिफां लाइफां मिथिंगाखौ मानो खवा खामबायदों नोंथाङा आंनो बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन दा जोंहा मिथिंगाखौ फ खालामनायाव जोंहा मा जेंना नुगोन बेखौ मिथिनानैबो जोंहा मानो खहा खालामदों होनना बुङोब्ला जे जोंनि सुबुंफोरा गोदोनि सुबुंनि साय गोबां सोलोंथाइ मोनबाय एबा गोबां आवगायलांबायबो आरो रोंबोबायबो अब्लाबो जोंहा मिथिखानानैबो मिथियै बायदि एबा नुनानैबो नुयै बायदि खाना बायदि जानानै दं मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बिफांफोरखौबो जे गाय बिफां गायनायनि सोलायै बिदि जोंहा बिफांखौ जों जेसेबां गायो बेनि जोंहा नै गुन बारा एबा थाम गुन बारा फां एबा बेनिख्रुइबो बांसिन बिफांखौ जोङो दानफायो। आरो जोंहा बिफांखौ बै जेब्ला आबहावा सान फैयो बा जुन बै सानखालिल' जोंहा बिफांफोरखौ गायो। बेहायबो जोंहा जे बबेबा मोनसे प्रग्राम लानानै जोंहा फट' साफायनो थाखायल' जोंहा गायो नाथाय बेखौ गायनानै जोंहा जोथोनखौनो लाफिना आरो जोंहा जे सुबुंफोरनाव जे जेबो साननाय गैला होनना बुंगोन आङो जे जोंहा बिफां लाइफांखौ दानफायोब्ला जोंहा जागोन एबा जोंहा उनाव मा जेंना जागोन बेखौ मिथियोबो जोंहा बिफां लाइफांखौ गावनि मुलाम्फानि थाखाय एबा गावखौ गावनि खामानिखौल' साननानै जोंहा दानफायो
नंगौ नोंथां नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों जे सुबुं माहारिया जि मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि बिफां लाइफांखौ नांनायनि बारा दानफायगासिनो दं
औ
बेनि सायावदि जोंनि आबहावाया गुबुंदों बेखौ नुनानैबो खाना बायदि जों मिथिंगाखौ सिलिंखार खालामबोगासिनो दं बेनि दुखुखौ जों हमनो हायाब्लाबो जोंनि फिसा फिसौआ उनाव मोनगोन होननानै आं सानो जाउनाव जुदि बिफां लाइफां गैयाबा बे बुहुमाव थानाय सुबुं आनो बुहुमनि गासै जिब जुनार दाउसिन दाउस्ला एम्फौ एनलायाबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ
औ औ नोंगौ नथां
सुबुङा गावनि थाखायल' सानग्रा जिउवारि बिदि होननानै आंनि गोसोआव सानखांथि सोमजिफैदों मानो होनना बुङोब्ला बुहुमाव थानाय जिब जुनार दाउसिन दाउला फोरनो थांनानै थानो थोजासे अरन नांगौ बेखौ मोनथिनानैबो सुबुं माहारिया बेसोरनि जायगाखौ सिलिंखार खालामबोगासिनो दं नोंथाङा बुंनो हागोन ना आंनो बेफोरखौ सुबुङा माबायदि सिलिंखार खालामबोदों अरन गेजेर गेजेर थांनानै
अरन गेजेरनिफ्राय जोंहा जे जाय बिफां लाइफांखौ फानना गोबां रां मोनो बेफोरखौ दानफायनाय जादों
नंगौ नोंथां नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों बे सुबुं माहारिया जि अरन गेजेर गेजेर थांनानै गावनि गोनांथिखौ सुफुंनो न' बानायदों हाग्रा बंग्रा सिलिंखार बानायबोदों बेनि थाखायनो बुहुमाव थानाय एम्फौ एनला जिब जुनाद दाउसिन दावलायाबो खैफोदाव गोग्लैदों सुबुङादि गावनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय मिथिंगाखौल' नङा अरनाव थानाय जिउआरि जिब जुनारखौबो जानानै गावनि उदैनि गांनायखौ सुुफुंनो थाखाय बोलि होबोदों बेखौ नोंथाङा मोजाङैनो मोनथिखागौ आरो आं सानोदि जुदि सुबुङा मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थायोब्ला जों गोबां गिदिर जेंनायाव मोगा मोगि जानो गोनां जागोन नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जोंहा जे बिफां लाइफां दानफायदो बार गेब्रेंनायजों लोगोसे नांगौ दाउ बेफोरबो गैया जालांगोन। एबा हाग्रायाव थाग्रा जिब जुनार बेफोरनिबो जोंहा ख'हा जागोन एबा जोङो बेफोर जिब जुनारफोरखौ सानसे समाव नुनो मोननाय नङा।
औ नोंथां नोंथाङा थार बाथ्राखौनो आंनो फोरमायनो सानदों। जे बुहुमाव जि बेसेन गोसा जिब जुनार दाउसिन दाउला दंमोन। बे सुबुंनि थाखाय गोबां बिबाङाव खमायबोदों बेखौ आंबो नुनो मोनदों। हमनानै ला जोंनि गामियाव जि नुनो मोननाय हाग्रानि जुनार जोंनि गामिनि सोरगिदिं थानाय खासेव, मोख्रा नेवलाय बायदिफोराबो खम जाबोनो हमदों। बिनि गुबै जाहोना मा होननानै बुङोब्ला जोङो मोनथिखागौदि सुबुं अनजिमा बांनाय। जों दासान्दि नुनो मोनगोन जे बुहुमाव थानाय बेसेन गोसा जिउआरिया
जेरै काजिरङा मानासफोरावल' नुनो मोनसै। बेयावबो मा महरै जोबथेस-जोबथेनाय महरावसो नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव जों बेखौ मिथिंगायाव उदाङै गिदिंबाय थानाय नुनो मोनला। नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना? जुदि बेबायदि जाबाय थायोब्ला जोंहा मा खहा जागोन?
जोंहा बेबायदि जाबाय थायोब्ला जे जोंहा जे सानसे समाव बे बिदिबो सम फैनानै थांगोन जे जोंहा हां लानो थाखाय अक्सिजेन गेस बेखौबो जोंहा बायनाय दसो जानानै फैगोन जायखौ जोङो मिथिंगायानो होलांखानाय एबा मिथिंगानिफ्राय जोङो ओरैनो मोनखायो बिफां लाइफां गायनानैनो। आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंहा बिफां लाइफां गैयाब्ला अखाबो हानाय नङा अखा हायाब्ला जोंहा जे जोंनि हा बेफोरबो रानस्राव जानानै जेबो जे जेबो मैगं थाइगं गायनो हायि एबा जेबो जोंनि थाखाय
जे जों थांना थानायनि थाखायबो हायाबो मोजां थानाय नङा।
औ नोंथां नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों। जोंनानै जोंना दा समाबो जानानै थांबाय नोंथांजों आङो रायलायनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर बाउहरो। आरो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायबो बाहरो। आरो आसा थि औ नोंथां।
औ।
आरो आसा थियोदि इयुनाव माब्लाबाफोर लोगो मोनफिनगोन होननानै।
औ। दे होमबा ना नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।
औ।